हेलौ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
अ आं दङ ओरैनो जिरायनानै।
अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोना।
मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नोंथां।
अ अ अ जागोन दे।
जोङो जेरैबायदि खन्थाइ रायथाइ। बा सल' सुंद' सल' बेनि सायाव सावरायनो लादोंमोन आरो नोंथां।
अ अ।
दा नोंथाङा एसे जागायनानै होनो नामा।
औ औ।
उम।
ओ सल' सल'मा अन्थाइ रायथाइफोरनि बागै ना?
औ औ। औ औ।
अ अ। ओ आं फार्स्टआवनो बुंनो सान्दों माने सल'मानि सोमोन्दै।
उम उम।
ओ जोङो मोनसे सल'मा मोनसे सल'मा जानोबा माने। मोनसे क्लद नांगोन आरोना बेयाव मोनसे स्टरि नांगोन। जेराव जाय स्ट'रियाव माने आ माने आ माबाबो जानो हागोन आरोना बियो रियेलबो जानो हानाय बा ओ सोरनिबा मानेस साननाय आ गोसोनि साननाय बा गावनि साननायजों बानायनाय मोनसे इमेजिनेरि स्ट'रिबो जानो हानाय आरोना आरो रियेलबो जानो हानाय बेयाव माने मोनसे आ प्लट बा स्ट'रि थागोन आरो बे
बे स्ट'रियाव माने बेबो माने मुभि बायदिना आर ना बेफोरखौनो माने खासेयासो मुभि बानायो सोरबा बे ओ बिनि नभेलफोरनि सल'माफोरनिफोरखौनो माने
ओमफ्राय बेयाव बिदिनो माने मइेन केरेक्टारफोर थायो आरोना बे बे स्ट'रियावबो बे फ्लदआव आं गाहाय जाय माबा लायो जाय मेन रल लायो। बे बेसोरबायदि थायो आरोना बेयावबो ओमफ्राय गोबां ओ स्टरि थायो आरोना बेयाव माने ओ नों ओ खायसे ओ समाजारि सावगारि बेरखांनाय बिदि आं सल'मा थायो बा ओ सोद-सो-सो-सोरनियाबा माने मोजां मोनलायनायनि सावगारि बा सोरनाबा बिदिनो रियेल जाथायनि सायाव बा गावनि रियेल जाथायखौनो एसे एसे बेलेग टाइपनि खालामनानै दिरो आरो ना बेबायदि माने गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरोना सल'माखौ ओ औ ओमफ्राय ओ स-स सल'माया सल'मा लिरनानैबो जों माने दानिया गोबांदांखा जानो हायो आरो ना मे औ मोजां मोजां सल'मा लिरनो हायोब्ला ओमफ्राय बिदिनो स्टरि मा होनगोन बेख सल'बाथाफोराबो माने बिदिनो आरो दा सल'बथायाथ' माने जेनेबा जोङो ' नंला गैयो माने माने गथ'फोर औ सान औ सानबोलावरि ना मा होनगोनथाय इमेजिनारि आरो ना बे माने आगोल गथ'फोरखौ बुरखायनो एबा गथ'फोरखौ खौ जों इन्टारटेन खालामनो थाखाय बा जों गथ'फोरनो मरेल लेसनफोर होनो थाखाय जों माने बे स्ट'रिफोरखौ बा सल'बाथाफोरखौ खिन्थायायोमोन आरो ना बेयाव बे बेयो माने मानसिनिबो जानो हानाय बा बियो माने सोरबा माने सानसहाय सोरबा माने एकदम मोदाय फोरनिबो जानो हायो बा सोरबा मानिे एकदम माबा थायोना बिदि मा होनगोन बेखौ माने सुपार नेचारेल थानाय बिदि पावार थानाय मानसि बायदि बिदि बिनि स्ट'रिबो थायो आरो ना बेबायदि औ बेबायदि स्टरि थायो ओमफ्राय आरो जिब जुनारनि स्ट'रि थायो बै बे जिब जुनारानो माने माब्लाबा माब्लाबा मानसि जागोन दसे दसे समाव माब्लाबा ओ स्ट'रियावनो आरोना माब्लाबा जिब जुनार जागोन बेबायदि जायो आरो ना माने गथ'फोरखौ बा जों मानसिफोरखौ माने गियान होनो बा खायसे बाथ्राफोरखौ ओ सोलोंनो थाखाय बा मरेल लेसन होनो थाखाय जोङो बे ओ सल'बाथाखौ खिन्थानाय जायोमोन आरोना बेबायदिनो जोङो उम बेबायदिनो जों खन्थाइ खन्थाइ मोननो हायो खन्थाइ आरो रायथाइफोर मोननो हायो खन्थाइाबो बिदिनो माने ओ खन्थाइा सर्ट जायो आरो ना जोङो मोनसे सेन्टेन्स मोनसे जेनेबा एसेल' नङा जेनेबा ओ खायसे बाथ्राखौ आरो ना एसे गोलाव बाथ्राखौबो जों मोनसे सेन्टेन्सनि गेजेरजोंनो माने फोरमायनो नाजायो आरोना जायखौ माने जोङो जानला मोनानला मानसिफ्राबा जायफोरा बांद्राय खन्थाइ लिरबाय थायााबा बा बांद्राय फरायबाय थाया बेफोरबायदि मानसिया माने ओ बांद्राय बुजिनानै मोना आरो ना बे जाय खन्थाइ लिरदों बै लिरगिरियासो माने गावनि रियेल मा साननानै लिरदों बेखौ मिथिगोन आरो नङाब्ला माने जोंफोरबायदि जाय जाय मानसिया लिराखै आरोना बेखौ फरायनानै माने दडायरेक्ट बुंनो हाया जे बियो बे ओ बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो थांदोंबा बिनि मिनिंआ बे बिदि होननानै जों डाइरेक बुंनो हाया आरो ना बिनि गोबां ओ गोबां गोबां मिनिं नों जेनेबा नों मोनदांनो हानाय बा माने गोबां मिनिं ओंखारनो हानाय आरोना बे मोनसे सेन सयावनो खिन्थु बे लिरगिरिया मा साननानै लिरदों बेखौ माने रावबो बुंनो हाया आरो ना जेब्लासिम बे लिर एिरिया गाव बुंनानै होआ बेबायदिनो माने मोनसे वार्डआवनो माने गोबां मिनिं हाबनानै थायो आरो ना बे खन्थाइ खन्थाइाव आरो मोनसे मोनसे वार्ड नो मोनसे सेन्टेन्स आावनो माने गोबां ओ मिनिंफुल बाथ्राफोर बुङो ओ माने गावनि सोरबा सोरबा माने गावनि ओ स्टरिखौनो सोरबा माने ओ मोनसे वार्डनि गेजेर गेजेरजों बा मोनसे स्टिर ओ ओ सेन्टेन्सनि गेजेरजों माने फोरमायनो नाजायो आर ना गावनि खायसे मोनदांनाय गाव बा मोनदाङै माने गावनि साननायफोरखौ बा गावनि इमेजिन खालामनाय खायसे ओ सानखांथिफोरखौ माने बै ओ वार्डनि सोदोबनि गेजे गेजेरजों माने ओ बेयाव माने लिरनानै माने खन्थाइ महर होयो आरोना। बियो एसे अ बियो माने
एसे मिलौदों जो खन्थाइया एसे मिलौदों बा मानसिफोरखौ गोसो बोनो हानाय जायो आरो ना एसे। ओ बिनि सोदोब फोरा एसे आलादा एसे माने ओ ओ ओंथि गोनां जायो आरोना। ओ जायखौ फरायनानै माने फरायगिरिफोरा माने एखदम ओ मोजां नांगो आरोना फराय नुनाय लोगो लोगोनो माने फरायनो गोसो जायो बा फरायनानै माबा मोनसे मोनदाङो आरो बेनिफ्राय। बेबायदि बेबायदि जायो आरो ना खन्थाइफोरा। बेनि ओ आरो बे खन्थाइनि सिङावनो माने गोबां बाथ्रा हाबनानै थायो आरोना सासे लिरगिरिया ओ माने माबा माबा मोनसे साननानै लिरो आरोना। औ ओ मायबा मोनसे मोनदांनानै बा माने मिथिंगाखौ लानानैनो बा खायसे ओ जोंनि ओ समाजाव सोलिबाय थानाय खायसे थासारिफोरखौनो लानानै बा गावनि ओ जिउ जारिमिननि बागैनो बा गावजों जालांनाय खायसे जाथायफोर बेफोरखौनो माने बियो खन्थाइयाव माने महर होयो आरोना।
नि गेजेरजों औ औ बेबायदिनो दङ ओ ओ जोंनिया मा मा होनगोन बेखौ माबा ओ द्रामा ओ मा होनगोन फावथाय। फावथायबो दङ औ फावथायाबो दङ जेनेबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गे जेराव माने फावथायासो फार्स्ट जोङो जेब्ला जोंनि जायगायाव माने थियेटार होननायथ' फैयाखैमोन जे बिनि सिगां माने जोंनाव फावथाय दंमोन आरो ना।
औ।
बिहु माने खुंथाइखौबो माने ओ उम ओ जोङो मानसिफोर माने गामि गामि देखायोमोन आरो ना बे टाइमाव माने ले ओ मे बेे लिरथ'वाखैमोन आरोना माने ओ जोङो गामि गामि माने देखायग्रोयोमोन आरोना माने लांदां जायगाफोरावनो जोङो माने ओ गामिनि मानसिफोरा ज' ज' जानाय जायो आरोना जानानै मोनसे लांदां जायगायाव गल जिरायनानै माने बेनि गेजेरावनो माने फाव खालामग्राफोरा फाव खालामनानै देखायोमोन आरोना। बेफोरखौ लासै लासै माने अ ओ लिरगिरिफोरा माने ओ स्क्रिप्ट महरै लिरलांनो हमबाय आरोना लिरनानै ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो जायखौ ओ फावथाय महरै फरायनो मोनो बेफोरनो आरोना बेफोरखौ आगोल जोङो देखायनायखौ मोन नुनो मोनोमोन आरो लांदां फोथारफोरावनो। बेबायदि लासै लासैसो माने स्क्रिप्ट महर मोननानै माने ओ जोङो थियेटारफोराव देखायनायखौ नुनो मोनो माने जौस्राङाव देखायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। दासिम जोङो जायखौ थियेटारफोर बुङो। माने इसे आलदा जाहैबाय आरोना दानिया। औ आगोलनिया एसे आलदामोन बेबायदिनो ओ महरफोरा माने एसे सोलायबोबाय आरो ना आगोलनिफ्राय। ओ बेबायदिनो जों ओ फावथायखौ माने गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरो ना जोङो। गोदो गोदायथ' बांसिन फावथायफोरखौ माने जोङो राजा महाराजाफोरनि बा जोहोलाव जोहोलावजो फोरनि बांसिन खालामोमोन आरोना बैस बै समावथ' माने बेफोरबायदि ओ जाथायफोरा जोंनि समाजाव बांसिन सोलियोमोन नालाय बा जों ओ मोन ओ राजाफोरनि खुंथायनि सिंङावसो थायोमोन नालाय बांसिनानो माने बै समाव आरोना बेफोर समाव। ओंखायनो बांसिन माने बेफोर जोंनि समाजारि जाथायफोरासो माने रिफ्लेक्ट जायोमोन आरो बे द्रामानि गेजेरजों ब फावथायनि गेजेरजों आरो।
औ।
बेबायदिनो जोङो गोबां ओ फरायनो मोनदों आरो ना बे द्रामाफोराव दासिमबो गोबां बिजाबफोर मोननो हायो आरो ना द्रामा। नि जाबा सुंद' सल' सुंद' सल'। दंबावो आरो सुंद' सल'आबोथ' बिदिनो माने सर्ट आरो सर्ट जायो आरो ना बेयो माबानिख्रु सल'मानिख्रुइ सर्ट साबसिन जायो आरो ना बेनिया माने स्टारटिं आबो माने थाबनो जायो माने जेबो हमनानै मोना आरो ना ओमफ्राय आरो जोबनाया माने माने बोरैबा जानो हायो ना थाबनो जायो आरोना जेबो हमस्लाब हाया माने बिनियाथ' मोनसे बुंनायानो दङ माने जोबनाय आरो माने स्टार्टिं आरो जोबनायनि माने जेबो माबा गैया आरो ना।
नंगौ नंगौ।
टाइम गैया अ बेबायदिया जायो आरो स्ट'रियाव एसे सर्ट जायो आरो।
उम उ
अ ओमफ्राय नोंथाङा बुंदों माबाफोर बुंनो सानदोंबा?
औ औ दा नोंथाङानो बुं बुंबाय गोबां जेनेबा जाय थार बाथ्रा बे बेनि सायाव बुंलांबाय।
औ।
नोंगौ सल'मा होननानै बुङोब्ला आं एसे बुंनोसै जेनेबा सल'माया जाबाय गोलाव जाय गोलाव सल'माखौ जों सानसेयावनो फोजोबनो हाया होनना बुंजायो आरो। बुंनो थांबाथाय सल'माया गोबां पेेजनि जायो आरो।
औ औ।
दा सुंद' सल' होनना बुङोबा सुंद' सल'खौ जोङो से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेराव फरायनायखौ जोबनो हायो आरो गोसोबा जोङो बिराद थाबनो फरायनायखौ जोबनो हायो आरो।
औ।
बेहाय माने बांद्राय पेस्नि जाया।
औ।
दा बे अनगायै जों खन्थाइ होननानै बुङोब्ला खन्थाइआथ' जों गोसोनि साननायफोरखौ लानानै लिरनाय। कन्टेन्ट बांसिन जायो। गोसो सासे रायथाइगिरि बा सासे खन्थाइगिरिया गोसोआव मा सानदों बे गावनि साननायखौहाय बे खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायो आरो। बेखौनो जों खन्थाय होननानै बुंजायो आरो। खन्थाइाथ' गोबां रोखोमनि दङ बेबायदिनो मोजां मोननाय खन्थाइ बिनि उनाव गावखौ लानानै लिरनाय खन्थाइ। बा जों समाजारि हारिमुखौ लानानै लिरनाय खन्थाइ। हारिखु जाखांनाय खन्थाइ बेबायदिनो गोबां दङ आरो।
औ औ।
दा बेनि बेलायाव जोङो सल'मा होननानै बुङोब्ला सल'मायाव जोंना गोबां आखु होनाय थायो जेरैबायदि
औ।
बेवहाय आखुआ सोरनि आखुवा माबायदि बेनि सायावबो बरनायनाय होखाय थायो।
औ औ।
बेबायदि आरोना सल'मायावहाय माने बेवहाय गाहाय आखु थायो बेवहाय। गाय आखु माने मइेन लिडर आरो जाय माने सल'खौ दैदेनगोन माने बेयो जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम माने बे सल'मायाव थानाय जायो आरो ना? बे गाहाय आखुयाहाय बेबायदि आरोना ओमफ्राय बेनि अनगायै जों सुंद' सल' होनना बुंङोबा सुंद' सल' गुसुं गुसुं जानायजों लोगोसे थाबनो फरायनो हानायजों लोगोसे बेवहाय गोबां सल' मोनफायो आरो मोनसे बिजाबावनो। माने, उम बे सल' आरो लोगोसे जेनेबा फरायनानैबो मोजां नाङो खायसे सल'फोरा ओरैबायदि जायो। माने जोबनायावहाय आरो थाबावनाय थाबावनाय बेफोरबायदि माने खालामथावना होयो आरो।
औ औ।
माने बेबायदि खालामना होयोब्लाथाय माने फरायगिरिफ्रा माने गोसो बोयो नालाय। फरायनो बेफोरबायदि सल'फोरखौ फरायनानै मोजां मोनो आरो।
उ उ।
दा जोङो सल'मा होननानै बुङोब्ला सल'माखौ जों फोरनो जोबोद मोजां मोनो, सल'मायाव माने ओरैबायदि मोनसे जे सावथुन बायदि मोनलायलाङो आरो मुहै हाबनाय जायो आरो माने। माने नोङो माने सल' बिजाबावनो हाबलांनाय बायदि मोनो आरो गोसो होनानै फरायोब्ला मोनसे महिनायबाय थानाय बेबायदि मोनो। लायो आरो सल'माया सल'मायाव मोन साफ्रोमबो आखुखौ माने बरनाय बरनायनानै लिरो आरो जेरैबायदि
औ।
बेनि थासारिया माबायदि जागोन मोनसे न'खरनि थासारिया माबायदि बेखौ माने सल'मायाायाव बरायना होयो आरो, मो
औ औ औ।